खोनादोंमोन अ नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां आं दायो फ्रियावनो दङ।
बिदिब्ला नोंथां जों बर' समाजाव औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बा बर'फ्रा संसार जानायाव औवाखौ बर' आइजोफोर बा बर' हौवाफोरा आबाद मावनाय बा न'खरनि खामानि बे खामानिफ्राव औवाफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सायाव नोंथांजों गुवारै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि हालामाव ओ औवाखौ बर'फ्रा मा मा खामानियाव बाहायो ओ नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां जोंनि हालामाव औवाखौ गोबां रोखोमाव बाहायनाय जायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव औवाखौ लानानै जोबोद फोथायनाय दङ'। जेरैहाय जों गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो नुबो दों औवायानो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जेन'बा गान्थि सिनस्रि होननानै जों नुबोदों। जे गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि फ्रायनो जों खोनाबोनो मोनबोदों औवायानो जों न' लुनायफोरावबो हेफाजाब होयो जेरैहाय गोदो गोदाय आबै आबौमोना नाहा मैया थांनाय समावहाय जोङो औवाजोंनो जेखाइ, खबायाइ, मैगं खादा, बायदिसिना सेन, खबाय बायदिसिनाखौ हेबबोयो औवायानो जाबाय जोंनि गुबै मेन थांखि औवाजोंनो जोङो गोबां रोखोमनि बेसाद बानायनो हायो ना गुरनायाव बाहायग्रा जेखाइ खबाइ बायदिसिना बाहायनो हायो । बेजों लोगोसेनो जोङो न' बानायनो हायो मैगं आबाद फोथारफोरावबो जोङो औवाजों मैगंनि बैसां बायदिसिना बाहायनो हायो नोंथां।
नंगौ थारैनो नोंथां।
औ दा नोंथाङाबो माबाफोर औवानि बागै जेनेबा नोंसोर ओजोंहाय औवा बागानफोर बानायनानै सोरबाफोर गावनि आथिङाव गसंथानो हायो नामा नोंथां? औवाजोंनो मा मा बेसाद मुवा दिहुननो हायो नोंथां?
अ नोंथाङा ओ औवानि आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां गावनि आथिङाव गसंथानाय बा न'खर फोथांनाय बा गथ' गथायखौ फोरोंनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। आथिखालाव ओ बुंनो थाङोब्ला सिगांनि समनिफ्रायनो बर' न'खराव बा बर' सुबुंफ्रा ओ औवाखौ जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ जों लेखायाव फरायनो मोननाय बादिब्ला बा खुगाजों खुगा खोनानाय बायदिब्ला गोदो गोदोनि समाव बर' न'खराव ओ गोरलै बा खुदिया जोनोम जायोब्ला बे खुदियानि ओ उथुमाय बा नारिखौ औवानि थेवोल बे औवानि टेवलजों हास'योमोन होननानै खोनानो मोन्दों। आरो बेबायदिनो हास'नाय बे उथुमनायखौ दरजा दरजा मोखां बा दरजायावहाय फबनानै दोनोमोन होननानै खोनानो मोन्दों। आरो बेबायदिनो बि गोरलै खौ थुमाय हास'खांनायनि उनाव थुखैनानै ओ बेखौ संग्राय बा दाला बे संग्राय बा दालायाव बो ओ फुथुनानै दोनोमोन होननानै खोनानो मोनदों। बे संग्राय बा दालायाबो औवाजोंनो हबनाय हेबनाय। आरो बेबायदिनो थैनाय होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो खि बर' सुबुंआव सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बे सुबुंखौ जों ओ गोथै गोथैबारिसिम बान गारनानै लांनो थाखाय जोंनो थब्रै औवा औवा थनै बा थरसि औवानिनो गोनांथि जायो होननानै जों बुंनो हायो बेखौनो जों बैसां हेबनानै जों गोथैसालिसिम बान गारनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो ओ जोबथायाव जों औवा गोथांजों बे थैनाय सुबुंखौ सावनाय बेखौबो नुनो मोनो। बेनि खायनो जों बुंनो हायो थारैनो औवाया ओ जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम ओ औवानि बाहायनाया औवानि बाहायथिया थारैनो नंगौ होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। आरो बे बेबायदिनो ओ बर' आबादारि जायफ्रा आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोनहाबो आबाद मावनाय सम समाव औवाखौ बा बेरा दुंथेनानै बे औवाजों सिंखावनानैनो आरो बेजों लोगोसे ओ आबादारिफ्रा लाव खुमब्रा बा जिंखा बा बायदिसिना मानलाग्रा मै गं थाइगं बेफोर मानलायग्रा मैगं थाइगंफोरखौ जेंसि होनानै बा खें होनानै बे खें होनानै बे औवायाव मानला होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गोबां फिथाइ बा आबाद फसल दिहुनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसे ओ जों आबादारिफ्रा हालौवनाय समाव जोङो जंगाल जाय खौ जों हालेवोब्ला मोसौनि ओ फिखं बा फाफ्लियाव आलायनाय जायो बे जंगालखौ खौबो आरो मो खौ हालौनाय समाव जों ओ मोसौआ जाहाथे हा फ्रायाबो जोंनिया औवा जोंनो बानायनाय आरो बेजों लोगोसे जों हाल एवनाय समाव हाथर गुब्रु होनो हाथर जाखांदोंब्ला हाथरखौ गुब्रु होनो थाखाय जों बा हाया स्लिम जायाखैब्ला बे खौ जों स्लिम खालामनो थाखाय ओ मै बाहायो बे मैयाबो जोंनिया ओ औवाजोंनो बानायनाय आरो बेनि अनगायैबो ओ आबाद बै आबादारिफ्रा माइ मारा होनाय समाव बा खोथिया रोगानाय समाव ओ दैज्लांनि खोथिया रोगानाय समाव बा माइ मारा हानाय समाव जोङो माइ खायनो माइ मारा होनाय समाव जों माइ खायनो सुखेन बाहायो बेबो औवाजों बानायनाय आरो खोथिया बाननाय समाव जों दान्दा बा सुंखा बेखौ बाहायो बेबो जोंनिया औवाजोंनो बानायनाय। होननानै बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे बर' आइजोफ्रा ओ न'खर दानायाव बा न'खर सालायनायाव ओ गोबां औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनदों ओ बर' आइजोफ्रा गिबियावनो ओ जोंनिया ओंखाम सं-संनायाव ओ जोङो माबेबा ओंख्रिया ओ गोबाव सम संनायनि उनावबो रुयाब्ला बे ओंख्रिखौ जोङो ओ सागं बा दालि खाथा बेखौ बानायनानै औवानिफ्राय बेखौ बानायनानै जों बै रुयै ओंख्रिखौ सागं सानाय बा गेब्लेहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनिया ओंखाम ओंखाम मोनोब्ला जोङो बे ओंखामखौ राननायाव सुबिदा जानाय बायदि बे ओंखामखौ जों खादौजों एरखावनाय ओ बा एर खावनानै राननाय ओ बिदिफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनिया बर' आइजोफोरा ना गुरनायाव बाहायनाय जेरै जेखाइ खबाय फल सेन खखा ओ जों बैफोरखौबो ओ औवाजोंनो हेबनाय बा बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे बर' आइजोफ्रा ओ माइ माइरं बा बेसर बा दालि बेफोरखौ सालिनो जावनो थाखाय संग्राय सान्द्रि सान्दांगा बैफोरबायदि नांगौ जानाय ओ मुवाफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो खि बर' समाजाव बा बर' नखराव जों बयनिबो नखराव बाथौ थायो बे बाथौखौबो जों औवाजोंनो हेबनाय बा दुमनाय ओ बे थारैनो नों गौ नोंथां। ओ आरो बेनि अनगायैबो जों ओं औवाखौ ओ गोदोनि समाव ओ बर'फोरा न' बा न'नि बेरा बा न'नि इन्जुर बेखौबो औवाखौ सिं खावनानै खाथि फिसा फिसा सैनानै ओ इन्जुर दुमनानै हा गाखोनानै लिरनानै लानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बर' सुबुंफ्रा ओ गोदोनि बायदि ओ औवानि नफोरखौ लुबांलिया खम नुसै आथिखालाव बयबो ओ एसेब्लाबो गोदान आबाद मावनानै बा गोदान आदबजों आबाद मावनानै बयबो बा साख्रि बाख्रि मावनानै एसेब्लाबो गोजौ थाखोसिम सहैबाय बिनिख खायनो ओ ओ औवानि न'नि सोलायै सिमेन्ट इथा ओ रडनि ओ जोङो न' लुनानै लानायखौ नुनो मोनसै ओ आरो बिनि अनगायैबो जोङो माब्लाबा समाव जोंनिया आथिखालावथ' जों ओंखाम संनायाव गेस बाहायसै नाथाय माब्लाबा समाव गेस जबो गेस जोबब्रबोब्ला जोङो ओ ओंखाम संनो थाखायबो बे औवा औवा गोरान बा औवाखौ जोङो औवाजों जोङो ओंखाम संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेबायदिनो नोंथां ओ जोङो औवा खौ ओ ओंख्रि जानायावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों मेवा होननानै बुंनाय जायो आरो बे मेवाखौ जोङो गोबाव सम ओ हानानै बथलाव सोनानैबो दोनजायो जेब्ला जोङो नांगौ जायोबा गुबुन गुबुन मैगं गंफोरजों बा बेदरफोरजों लगायनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो बे औवानि फिसा मेवाखौ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा रोखोमनि औवाफोरखौ मोननाय जा जायो नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि बिखेहाय गोबां औवा रोखोमनि औवा मोननो हायो जेरैहाय जोंहा दङो गिबियावनो औवा बुरखा औवा बुरखाया जोंनिया जायो गिदिर गिदिर गान्थिया एसे खाथि खाथियाव जायो बेनि उनावहाय दोङो जोंहा मा खाल होनो जायखौ बेनि उनावहाय जोङो दोङो ओ गरायाइ आथिं होननाय मोनसे दोङो बेनि उनावहाय जोङो फिसा फिसा जाथिनि जेबो मोनसे औ औवा दोङो जायखौ बुङो जोङो औवा थेरे होननानै। औवा थेरेफोराबो जोंना गोबां उसु खामानियाव बाहायजायो जेरैहाय जोङो बायदिसिना मैगं थाइगंफोराव बाहायो बेबायदिनो जोङो औवा बुरखाफोरखौहाय न' लुनायफोराव बाहायो औवा मा माखालखौहाय जोङो बेबायदिनो माइरं जाव ग्रा दाला बानायनो संग्राय बानायनो सान्द्रि जेखाइ खबाइ बाहायनायाव बाहायनो थाखाय बाहायो जोङो बेबायदिनो औवाया गोबां रोखोमनि दोङो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो ओ बर'नि नखराव बा बर' समाजाव औवानि बाहायनाय आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोन्थनोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथांनिसिमबो गो गोजोननाय थाबाय।